हेलौ
औ हेलौ नोंथां
ओ नों
औ नोंथां आं नोंथांनिखौ खोनागासिन नो नोंथाङा आंनिखौ खोनादों ना
हेलौ
नों थाङा आंनिखौ खोनादों ना औ आं खोनादों नोंथां नों
अ नोंनिखौ माने फिसा खोनादों आवासखौ
अ बिदिनो जायो नोंथां आंनिया एसे फिसा खोनानो नागिरो माने मानोथाय मिथिया आरो
अ उम ओ नोंथाङा दायो मा खालामदों औ खोनादों दायो खोनाबाय एसे नो दायो नोंथाङा मा खालामदों फ्रि ना दायो आ आं नोंजों मोनसे टपिकनि सायाव लायरायनानै कल खालामदोंमोन लायरायनो हागोन दा
औ हागोन दे नोंथां जेबो नङा दे हागोन औ
आह जोंहा सोलोंथाइनि बागै फंनैसो ओरैनो लायरायनोसै ना मा होनो
औ औ जायो दे नों
आह सोलोंथाइ सोलोंथ थाइ होनना बुङोबाथ' दानि दिनाव आरो सोलोंथाइ नङाबा जेबोआनो जाया नङा होनबा नोथां
औ औ
सोलोंथाइखौ जोङो बा माबा मोनसे मावनो
औ औ
सोलोंथाइनि बागै फंनैसो आं होग्रोनो हागोन नामा
औ जेनेबा जा हायो नाजानोसै नोंथां
औ
जेसेबांनाखि हायो आंनि बिथिंनिफ्राय आरो जेनेबा
ओं
जोंनोथ' दा जेनेबा सोलोंथाइ जोंनि दा आथिखाल मुगायाव सोलोंथाइ आनो बयनिख्रुइ देरसिन होननानै जोङो बुंनो नांगोन ओ सोलोंथाइ गैयाब्लानो आथिखालावहाय मानि गाव गनो गाव मानि सासे जेबो उदायि जाम्बा बेफोरबादि जोङो खालामनानै लानाय जायो होननानै जोङो बुंनो हायो दिनै सोलोंथाइया जौगानाय लोगो लोगोनो बा सोलोंथाइनि बिथिङाव मानसिया ओ दावगानाय लोगो लोगोनो मानसिया गोबां बिथिङावहाय फारफ्रोमबो बिथिङावनो माने दावगालांनो हाबाय दिनै सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो मानसिया दिनै अक ख्रांसिम दावबायहैनो हाबाय नङा होमबा नोंथां जुदि ओ सोलोंथाइ गैयामोनब्ला दिनै मानसिफ्रा अख्राङाव बेबादि दावबायहैनो हानाय नङामोन अख्रांसिम बेबायदि सौहैनो हानाय ओ लामायानो फैनाय नङामोन आरो दा बे फोरनि गासैबो गुदियानो जादों सोलोंथाइ दा बिनिखायनो सासे सुबुंनो एकदम सोलोंथाइया जोबोर गोनांथार जेब्लानाख खि सोरहा से सासे सुबुङा सोलोंथाइखौ आबुङै लानो हागोन बा फारफ्रोमबोनि बिथिङाव रोंगौथि गोनां जागोन अब्ला बै मानसिया गासैबो बिथिङावनो रोंखा राखा जानो हागोन आरो जेबा सोरबा गुबुन मानसिजों रायज्लायनाय बा माबाद दि बै मानसिजों रायज्लायनांगौ सोरखौबा माबादि मान होनांगौ बा सनमान होनांगौ बबेबा मोनसे जेंनानि जोङो माबादि सुस्रांनाय लाबोनो हायो बेफोरनि स सायावहाय जोङो देबनाखिस सोलोंथाइ लानो हागोन अब्ला जों बिनि सायाव मोजाङै मिथिनो हागोन आरो बेबादि दा बिनि गिनो जोंनि गेजेरावहाय सोलोंथाइखौहाय जोबोरैनो गोनांथार होननानै आं सानो आरो जेब्लानाखि सोलोंथाइखौ सासे मानसिया लानो हाया अब्ला बियो ओ गुबुन गुबुन मानि मानसिफोरजोंहाय मानि बियो मोजां रोखोमै बियो सावरायनो हानाय बिहा गोहोबो थानाय नङा बा साहस थानाय नङा आरो बिनि साननाय हनायफोरा जोबोर गाहाय जागोन बियो बै गोरों मानसिफोरनि मानि रायजलायनाय साननाय हनायफोरखौ बियो मोजाङै बु जिनो हानाय नङा आरो आरो बिनि सायावनो नों थाङा माबाफोर जुदि दाजोब देरबावनो गोसो दङब्ला नोंथाङा एसे माने बिनि सायाव एसे सावरायदेरबावनो हागोन नोंथांनि बिथिंनिफ्राय
औ दा नोंथाङा ओ सोलोंथाइखौ मा बयबो बुंसोलायसै जे प्राइभेट स्कुलाव‌ इयुनावहाय फरायनायाव गोबां जोंनि बर' बिमाफोरा बुंसै आरो दा बि गेजेराव नोंथाङा
नोंथांनिखौ मोजाङै खोनायाखै नोंथां एसे नोंथांनिखौ थाबथाबाय थानाय खोना नोंथांनिखौ थाबथाबाय थानाय खोनादों नों थां आं नों थांनि आवासखौ मोजाङै मोनाखै एसे खनसे बुंफिनोबा मोजां जागोन नामा नोंथां।
फिन्नो जा हो प्राइभेट स्कुल आवहाय जों बांसिनानो सोनायखौ नुनो मोनसै। नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
आ दा सरखारि फरायसालि आरो प्राइभेट फरायसालि बे मोननैनि गेजेराव नोंथाङा माबाफोर फाराग मुयो नामा जे जोंनि बर' माफ्रा बिमाफ्रा दायो बुंसोलायसै जे मा ओ प्राइभेट स्कुलाव सोयो बासोलायनो मा इयुनाव फरायनायाव बा इंलिस इस्कुलाव सोयो बासोलायनो मा इयुनावहाय फरायनायाव साकसेस जायो होननानै जोंनि बर' माफ्राबो फ्रायानो दा बुंसोलासै आरो बेवहाय ओ प्राइभेट स्कुल आरो सरकारि स्कुलनि सायाव नोंथाङा माबायदि फाराग दं बेयाव फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
अ जेनेबा हागोन नोंथां आंनि बि थिंनिफ्राय जा हायो जेनेबा नाज दानि ओ
औ।
ओरैनोथ' ओ सरकारि स्कुल आरो प्राइभेट स्कुल बिनि फारागथिखौ बुंनो थाङोब्ला ओ गिबियावहायनो जोङो रांखान्थियारि बिथिं जेनेबा रांखान्थियारि बि थिंखौ लाबोनो हायो जेनेबा जोङो सरकारि फरायसालियावहाय जोङो फ्रियावनो बा बेसेन नाङालासे जोङो जोंनि गथ'फोरखौ बा फरायसाफोरखौ फोरोंनो हायो नाथाय जोङो प्राइभेट स्कुलावहाय थांनाय लोगो लोगो बिनि ‌ओइ रेनबा ओ फरायसालिनि जेनाखि होनो गोनां रां बा मासुल बिसोरो माने गोबां जायो आरो जेनेबा ए डमिसन खालामनायनि राङाबो रां थागोन आरो बिनि अनगायै मान्थलि मोनसे बिसोरनिया ओ टिउसन फिस लायो नङा होमबा बे टिउसन फिस थाबाय बेफोरबादि माने मासुलफोराहाय गोबां जायो आरो बै प्राइभेट स्कुलफोरावहाय ओम फाय फारसेथिं फोरों गिरिनि बाथ्रा जोंनिया फोरोंगिरि फोरोंगिरियावबो प्राइभेट स्कुलाव थांनाय लोगो लोगो ओ प्राइभेट स्कुलनि फोरोंगिरिफोरा जा मोनबेसे आयदाफोर दं बा साबजेक्टफोर दं बै साबजेक्टफोरनि सायाव गासिबो माने साफा साफा आलादा आलादायै फोरोंगिरिफोर थानायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो बेबादिनो सरकारि फरायसालिफोराव थांनाय लोगो लोगो जेनेबा सरकारि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा ओ आं हमनानै लाबाय जेनेबा गंसे एल पि फरायसालिनि बे एल फि फरायसालिफोरावहाय जेनबा सा फा सानै बेबादिल'सो फोरोंगिरि थायो आरो फरायसाफोराबो जोबोर खम जालांबाय आरो दा बेफोर जाहोनावहाय माने मोनसे आयदायावहाय सासे फोरोंगिरि गैयैनि जाहोनावहाय माने बै सासे फोरोंगिरियानो गासिबो आयदाफोरखौ लानानै फोरोंजोबनांगौ जायो जानायावहाय माने एसे बांसिन जेंना नुजाथियो आरो। नाथाय अब्लाबो उम नाथाय अब्लाबो जोङो बेबायदि होननानै जोङो ओ प्राइभेट फरायसालिफोरखौल' जोङो होसोनानै थाङोब्ला बियो जोंनि थाखाय मोनसे ओ गेदेद गोरोन्थि होननानै जागोन होननानै आं सानो आरो। ओ मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा सोरखारि फरायसालियाव फरायनानैबो माने गोबां फरायसाफोरा माने रोंलांदों होनबा गोदां गोबां गिदिर गिदिर माने अफिसारफोर जाहैनो हानाय गोबां गिदिर गिदिर ओ साख्रि मावहैनो हानाय नि गेजेरावहाय गोबां बिदिन थिफोर दङ बेखौ आङो खोना मोनथि नो मोनदों आरो नोंथां। दा बिनिखायनो जोङो सरखारि फरायसालियाव फरायोब्लाबो जोंनि गेजेरावहाय माने गुबै बाथ थ्राया बिमा फिफा बा दिथागिरिफोराहाय बेखौ बेराद मोजाङै जोथोन लानांगोन। जेनेबा गथ थ'आ बेसेबां फरायनो हादों फराय नायनो हायाखै जेरोखोम जोङो नायोब्ला नुगोन प्राइभेट फरायसालियावहाय फरायनाय गथ'फोरखौ बिमा फिफाया ओरैबायदि दिथा लायो दोनलाङो आरो लायफिनो आरो बिनि जायगायावहाय बहाबा टिउसन होयो फरायसालियावहाय फरायनायनि अनगायैबो बहाबा सोरनोबा टिउसन होयो आरो बेबाय दिनो फराय फोरोंनाय समावहाय बिराद माने जथाब जथाब माने नायनानै फोरोङो आरो। दा बेफोरबादि प्राइभेट फरायसालियाव फोरोंनायखौ बेफोरबायदि थाल लायो नाथाय जोंनि फरायसा गामियारि ओनसोलफ्राव जेनेबा उम मा होनो सरखारि फरायसालियाव फोरोंनाय गथ'फोरखौ जोंनि गथ'नि बिमा बिफा बा गारजेनफोरा बेबादि थाल लाया आरो। दा जुदि जोंनि गामि ओन सोलाव ब्ला सरखारि फरायसालियाव फरायनाय गथ'फोरखौ बेबायदि थाल लायोब्ला जोंनि गथ'फोराबो माने निस्सय एकदम सरकारि फरायसालियाव फरायनायबाबो रों गोन होननानै आं सानो आरो दा नोंथाङानो बिदि याव एसे माबाफोर बुंदेर बावोब्ला
औ थारैनो नोंथाङा जि बुंदों बेफोर बाथ्राया सैथोआनो दा जोंनि बर' बिमा बिफाफ्रा उम जाय गथ'खौ प्राइभेट स्कुलाव सोदों बैफोरखौल' माने ओ आबदाल लायो बा जोथोनै लायो। ओ दोनलांनायनिफ्राय लानानै लाबोनाय आरो लाबोनाय ओ जि स्कुलनिफ्राय फैदों बेयाव बबे बहियाव मोनबेसे हमवर्क दं ओ दिनै मा साबजेक्टखौ फोरोंदों बैफोरखौ माने बिमा बिफाया जाय प्राइभेट स्कुलाव सोदों बैसोरनि बिमा बिफायाल' मा सोङोबा उदिस लायो दा जाय बिमा फिफाया ओ सरकारि स्कुलाव सोदों बैसिनि बिमा बिफायाथ' मा ओ दोनलांनायाथ' गोजाननि बाथ्रासै मा ओंखामखौ जेन थेन फुङाव खुरनाल' होगोन बिनि उनाव बुंगोन जे स्कुलाव थां बे न'निफ्राय ओंखारलांनाय नि उनाव बे गथ'आ स्कुलाव मोनहैदों मोनहैयाखै स्कुलाव मोनहैखांनानै फै न'आव फैनानै मा मा फोरोंखो आरो मोनाबिलि समाव ओ माबा मोन से लिरनो हरदों नामा फोरोंगिरिया ओ दिनैहाय जेनेबा आंनि ग थ'वा बा सोरनिबा गथ'आ बबेबा मोनसे साबजेक्टआव एसे लेप्स जादों नामा बेफोरखौथ' जोंना जाय सरकारि स्कुलाव सोदों सोंनाय गैखाया नङा होमबा नोंथां
औ औ
दा बैफोरखौ जुदि ओ गासैखौबो प्राइभेट स्कुलाव सोनाय सि टिमै बा सोनाय बायदि जोथोनै लायोबा जोंनि सरकारि स्कुलाव सोनायाबो माने जेबो ओ फाराग थानाय नङा आरो आंनि साननायाव नङा होमबा नोंथां औ दा जोंहा नोंथांजों सोलोंथाइनि बागै जि हायो एसे सावरायबाय आरो सावरायनांगौ गोबांथ' दंमोन दा जोंहा समाबो जाना फैबाय नोंथां बेखिनियावनो दोनथ'सै ना मा होनो
जिखुनुजाया रायलायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय
औ ओ
दे दे